नोंथां खोनादों औ खोनादो दे।
खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
जों जानाय बागैनो मोननैसो बाथ्रा सावरायनो सावरायनो सान सानदोंमोन। खोनादों नोंथां? अ आं जानाय फागैनो रायज्लायनो फागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ दे बुं मा जानायनि सायाव माने नोंथां।
नोंथांङा संनाय खावनायनि
औ औ अनला खारै सांफेरबाय नोंथाङा?
संनाया संफेरबाय नोंथां।
औ अनलाखौ माबायदि सङो नोंथां अनला खारै औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा अनलाखौ माबायदि सङो। औ माबायदि सङो औ। औ औ बेहाय खारै होगोना होआ नोंथां?
खारैबो खारैबो होयो औ। ओमफ्राय थावदोबो थावदोबो संजायो। अ अ खारै संबाबो जानो मोजां मोनो थाव संबाबो जानो मोजां मोनो।
औ औ खारैखौ माबेनिफ्राय दिहुननाय जायो नोंथां?
नोंथां जेब्ला जों थालिर दंफां थालिर दंफांनिफ्राय।
औ औ औ।
फायबो दिहुनो ओमफ्राय आरो मुदु मुदफुलनिफ्रायबो दिहुनो खिसुमान।
फि नामा नोंथां औ नोंथां बेखौ फाननाय जायो नामा नोंथां औ औ आरो बेखौ सावनाय जायो आरोना नोंथां औ। औ औ
ओम
नोंथाङा मा मा जाफेरखो माने जेनेबा? अमा बेदरखौ माजों जाफेरखो दाउ बेदरखौ माजों जाफेरखो माने।
अ नोंथां सबायदों सबायजोंबो जाजायो नोंथां।
औ औ औ।
आर
औ
आलुफोरदोबो जाजायो आलु सब सबायदो अमा बेदर।
औ
ओमफ्राय स-स-समायदो समायदो दाव बेदर ओमफ्राय सबायदो नादोबो जाजायो
औ औ औ गोथाव जायो आरोना सबायजों नाजों
ओ नादोंबो गोथाव जायो नाखौ फ्राय खालामना लानांगो बिनि उनाव सबायखौ आ मोजां एवफ्रामना संनांगो बिनि सायाव आरामसे जेब्ला सबाया मोनबायनि इनि सायावनो होदलाबावो किसुमान होदलायो किसुमान आरो गारला नाबो होयो
औ औ औ औ
औ
ना गोरान हयथ'बा ना गोथां आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ औ औ सबायखौ न'आवनो फैयोना नोंसिनिया जे बायनानै लाबो नोंथां
जोंनिया सबायखो किसुमान गामियावबो फोनाय जायो किसुमान आरो बायनानै प्राइभाग बायनायानो जायो नोंथाव
औ न'आव गायनाया साबसिन आरोना नोंथां
औ औ औ न'आव गायनाया साबसिनथार आरो न'आव अ' न'आव न'आव आरो गायनायानो जाखेरा दा-दा-दानि जुगाव हासार होआबा
औ औ औ हासार नङाब्ला फोरला आरोना खेथिफोरा नोंथां औ औ नोंसोरनि जा माइखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथां बुंनो हागोन ना नोंथां?
माइखो नोंथां
औ औ
माइखो हाल एवनाबो गायजायो खिसुमान आगोलनि दिनावथ' मोसौदो हाल एवो दानिया दानिया जाबाय ट्रेक्टरजोंसो जाबाय नालाय नोंथां
औ औ
टेक्टरदोनो गायनाय जायो दे नोंथां खोन्थादों नोंथां?
बेखौ फोग्रोना लायोना खोथिआखौ नोंथां
खोथियाखौ फोना लायो दे नोंथां फोग्रोनासो बेखौ फो मास मोनसे मोन-मोनसे औ औ औ औ नोंथां औ माइलिखो सोमग्रोयो बिनि उनावसो माइलिखौ सोंमग्रोनासो
औ औ औ दुब्लिखौ माने एवग्रोनानै लानांगौ आरोना नोंथां
औ औ औ औ
औ दा बेनिफ्राय मादि जायो नोंसोर हाजिरा लायो नामा नोंथां?
हो नोंथां?
औ हाजिरोल नामा नोंथां?
अ हाजिरा लायैदे किसुमान न'आव मानसि थाबा लानाय जाया नोंथां किसुमान आरो हाजिरायानो प्राइभाग आजिखालि हाजिरायानो गायदों हाजिरा हेल' खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
अमा बेदरजों सिबिं खोनादों नोंथां औ आं